अ खोनादों
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां थारैनो आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गोसो गोथारै गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां ओ नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों
औ औ
नोंथांजों आङो बैसागो बोथोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन थारैनो
औ नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेसेबां बैसागो बोथोरखौ माबायदि फालिनाय जायो।
औ नोंथां हागोन थारैनो जोंनि ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम जोंहा मोननै रोखोमै बैसागो फोरबोखौ फालिबोगासिनो दंङो ना जेरैहाय ओ गिबियावनो औ मोसौ बैसागु जायखौ जोंङो सैथो दाननि जोबथा सानखालि फालियो आरोना नोंथां आरो बेनि उनाव मानसि बैसागु औ जेरैहाय जोंङो मोसौ बैसागुखौ फालिनो थाखाय जोंहा जाखिनि नांगौ नांगौ रोखोमनि बायदिसिना बेसाद जेरैहाय फिथाइ सामथाइ बैफोरबायदिनो बिफांनि बिलाइ बा थाराय दिग्लिलिथि लाव फान्थाव बायदिसिना रोखोम रोखोमनि मुवाखौ जोंनो नांगौ आरोना नोंथां बेफोरखौ औ बेफोरखौ जोंङो सानसे सिगां ज' खालामनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां बिब्दिनो जोङो औ सैथो दाननि जाबथा सानखालि जों फुंङाव सिखारग्रोनानै दुगैस्रां लोबस्रां लानानै जोंङो बेखौहाय गंसे आयजेेंआव ज' खालामनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां औ बिनि उनाव जोंङो बेखौहाय गोबां रोखोमनि थुख्रा थुख्रा हास'नानै लायो फिसा फिसा रोखोमनि आरो जोंङो औ बेखौ माला सुनो थाखाय गिबियावनो औवानि थेंगल जिरनानै लाग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां आ बेनि उनाव बेनि उनाव जोंङो बेखौ मोसौनि गोदोनायाव माला महरै गानहोनाय जायो। जेब्ला माला गानहोखांगोन अब्ला जोंङो बेखौ औ दैमा एबा फुख्रिफोराव थुखैनो लांनाय जायो आरो ना नोंथां बिब्दिनो
बिदिनो नोंथां
औ बिब्दिनो जोंङो खाथि खालानि हाखर फुख्रि एबा दैमा दैसाफोराव जोङो थुखैहयो आरो ना नोंथां जोंहा औ गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौ थुखैनाय समाव मोनसे सुंद' सल' महरै खननाय दं आरो नोंथां जायखौ जोंङो दाबो खननो औ बेनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा बिमा गायदे बादि दा जा बिफा हालुवा बादि जा होननानै जोंहा मेथाइ खनो आरोना नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
औ बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागु मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
औ बेनि उननिफ्राय जोंङो जेब्ला मोसौफोरखौ जोंङो दुब्लि फोथारफ्राव हगारना होयो बे हगारनायनि सिगां जोंङो मोसौनि मोदोमाव मोनसे
औ थारैनो
औ
औ
औ मख'ग्रोनाय जोंङो ओ थाव गुबै जजों गलायनानै लायो आरो। थाव गुबैजों गलायनानै जोङो बेखौ ओ नोंथाङा मिथिगौना बैखौ जे जोङो फोथा होनना नोंथां ओ जा बै सानलै जोङो जोंनि मोसौ बोरमाफोरखौ जोङो उदां फोथाराव हगारनानै होनायनि थाखाय जोंनि मोसौ बोरमाफोरा जाहाथे बैफोर मोसा मुफोरनिफ्राय रैखा मोनो बेनि थाखाय जों फोननानै होनाय जायो आरोना बे बे उनाव जों मोसौखौ उदां फोरोथाव हगारनानै होयो आरो
दा जोङो मोनायाव न' न'आव एबा गलियाव औ अ गोदान भागाजों खायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खो ओ बिदिब्ला नोंथाङा मानसि बैसागुखौ माबोरै फालियो नोंथांमोननिथिं एसे फोरमायग्रोदो नामा।
औ नोंथां मानसि बैसा मानसि बैसागो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो फुङावहाय सि खारनानै जोङो गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां लायो नोंथां।
औ नोंगौ
बिनि उनावहाय जोङो नोंथां ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां लानायनि उनावहाय जोङो न'खराव आलारि बाथि सावनाय जायो।
औ नंगौ
औ आलारि बाथि सावनायनि उनावहाय जोङो न'खरनि बिमा बिफा एबा गदोर गासैबो गोदोरफोरखौ खुलुमनानै आरो गामिनि गासै गासैबो गोदोरफोरखौ खुलुमनाय जायो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ नंगौ औ नोंथां जोङो बिसोरनिफ्राय खुलुमनानै बोर लाखांनायनि उनावहाय जोङो जोंना जोंनि ओनसोलावहाय बे बै सानखालिनो खुंखा जानाय जायो नोंथां।
उम उम
बै ओ बै खुंखा जानायावहाय जोङो जोङो खुंखाखौ गिबियावनो फुंखानि गोनांथि जानानै फैयो जोङो फुंखाखौ संनो थाखाय जोङो बिनि आगोलावनो बा बै सानखालि जोङो खुंखा खौ गला एबा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोयो। नङा ओ जायनि न'खराव बेफोरबायदि इ ओ जायनि न'खराव खुंखाफोरा थाखायो बिसोरो न'खरनिफ्रायनो खानानै लानाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
औ बै सानखालि आरो जोङो खुंखा जानायाव न'खरसेयैनो खुंखा जायो आरो बिनि अखानायैहाय जोङो मोसानाय फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बैसागो मोसानायावहाय जोङो फुुङाहाय बिबदिनो दुगैस्रां लोब स्रां लानानै जोङो आइजोफोरा ओ दखना गोमो आर'नाइ गोजा फास्रा आ आरो ब्लाउस गोजा खानायाव बि बार जान्जियाव आर'नाइ लानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो आरो हौवाफोरा आर'नाइ गस्ला गाम
औ
जानजियावहाय आर'नाइ गोदोनायाव आर'नाइ बेफोरखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ
बै सानखालि जोङो गासैबो गामिसेयैनो गासैबो दु खु दाहाफोरखौ बावगारनानै जोङो उन्दै गोदोर बोराइ बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो गामिसेयैनो ओंखारनानै जोङो रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ
ओ आरो जोङो बेफोरबायदिनो बै मानसि बै सागुआवहाय जोङो गुबुन गुबुन जायगायावबो मोसाहैनाय जायो।
बेफोरखौ जोङो बैसागो मागिनायबो बुंनाय जायो। जोङो बेफोरबायदि बैसागो मागिनाय बा बैसागो रंजानायावहाय जोङो ओ मोसानो गुबुननि नखराव मोसानो थाङोब्ला एबा जोंनि नखरावहाय गुबुना मोसानो फैयोबोला जोङो माइरं आरो रां हरनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ आरो जोङो बेफोरबायदिनो मोसानानै मोननाय रां एबा माइरंखौ जोङो बैसागोनि लास टावहाय जोङो गामिसेयैनो खाना जानायखो खाना जानाय जायो नोंथां
औ नंगौ
औ आरो जोङो बैसागो फासनफोर फालियोबोला जोङो बैसागो फानसनावहाय
औ
खारनाय बारनाय गोबां खेलाफोर होनाय जायो दाव हमनाय हांसो हमनाय आरो गोबां बायदि बायदिफोर खेला होनाय जायो आरो मोसानाय बादायज्लायनाय थाबै बुंसलिबनाय बादायज्लायनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायज्लायनाय बै
औ नंगौ थारैनो
आरो जोङो ओ जोबथा बेफोरबायदि फांसननि जोबथा सानखालि जोङो सिंगार लाबोनाय जायो
औ नंगौ नोंथां रोजाबगिरिखौ ओ औ बेफोरबायदिनो जोंनियाव मानसि बैसागोखौ फालिनाय जायो नोंथां औ नंगौ थारैनो
ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मानसि बैसागोखौ माबोरै फालिनाय जायो
फालिनाय जायो ओ नोंथां बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो बै मानसि बैसागुखौ जोङो गिबि सानखालि बैसाग दाननि गिबि सानखालि जोङो ओ मान होनाय मान लानाय बा बोर होनाय बेफोरबायदि जोङो गेदेराव उन्दैखौ बोर होनाय माल होनानाय बेफोरबायदि फालिनाय जायो नोंथां ओ औ बेनि नैथि सान खालिनिफ्रायसो जोङो मोसानो थाङो आरोना नोंथां बै मोसानायाव जोंहाबो ओ औ हिन्जावसाफोरा जोंहा गोमो गाबनि दख'ना बिदन आरो गोजा गाबनि गस्ला आरो बायदिसिना रेगे रेगां आगर थानाय गोबां रोखोमनि आर'नाइनि फास्रा बा बायदि रोखोमनि फास्रा बेनि अनगायैबो हौवासाफोरा औ गोबां रोखोमनि गामसा खायमा गामसा आरो बेजों लोगोसे गुफुर गाबनि गस्ला आरो आर'नाइ गस्ला आरो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि आर'नाइ फास्रा जोङो लानाय नुनो मोनो आरोना नोंथां बिब्दिनो औ औ बिब्दिनो जोङो आरोबाव मोसानायाव नांगौ जानाय बायदिसिना रोखोमनि दामग्रा आगजु जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं औ गंगना बैफोर बायदिसिना दामग्रा आगजुखौ लाना थाङो आरो ना नोंथां
औ थारैनो नोंथां
बिब्दिनो औ मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबायमोन ओ औ नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय
औ थारैनो नोंथां नोंथांजोंबो आङो सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला
दे बिदिब्ला नोंथां औ दे
औ